औ हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों आंङो दसे सम मोनसे आइदानिसायाव सावरायनो होननानै
औ औ नोंथां औ नोंथां औ। नों औ नोंथांनि आवासा एसे बेलेग बेलेग फैदों नोंथाङा एसे आवाजखौ मोजां खालामोगोन नामा?
औ नोंथां माबानि बोथोरा एसे एसे जोंथिं माने एसे दोमैलु जादों। बेखायनो माने बार बारदों। सेव सेव बार बारनायखौ जों माने जोंथिं बिदि बारगासिनो बेखायनो आवाजा एसे बे बेलेग उम्म थांदो।
अ दैलां बोथोरनि बारा नोंथांमोनथिं औ मोजां जाबाय नोंथां मोजां जाबाय। दैलां बोथोरनि बारा नोंथांमोनथिं बारबाय होमबा बहुदनो।
औ ओ होनबा नोंथां जों दिनै बे बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै।
औ नोंथां औ निस्सय। होमबा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो ओ बो-बोथोरनि सोमोन्दै।
औ। जों बोथोर होनना बुङोब्ला बे दा बारखौ बुङोबा जों बार दा बार जोंथिं बार बार गासिनो दंनालाय बार बार बुं जों ओ फागुन बैसागु बेफोरबायदियाव जोङो गोबां बोथो माने बारनि बो थोरखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ जेरै ओ एप्रिल मे जुन बेफोरबायदियाव जों गोबां बोथोर माने बार बारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि ओ इदिनो हाजो खाथि खाथि बा दाब दाब जायगायाव बिदिनो बारहुं खा होनना बुंनायखौ बुङो जों जेरै बे बारहुंखा बारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ प्रिल, मे बार नुनो मोननाय जायो आरो गिबियाव बुङोबाथ' जोङो बोथोरखौ बुङोबा ओ बिदिनो मा होनगोन बेखौ ओम आं दाइरेक माबाखौनो बुंसै सै नामा जोंनि दा ओ गिबियाव जों बोथोरजों लोगोसे गायनाय फुनाय जोंनि थादेरो। बिदिनो बो ओ जों बे बे बिदिनो दैलां दैलां बोथोराव जों गिबियाव औ बिदि बार बारनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो। बा अखा दै बिदिनो जों अखा बिदिनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। गिबियाव जों बोथोरखौ बुङोब्ला औ। ओमफाय जोङो बुङोबा जों बे बोथोरावनो जों आइ माइ आबाउद बा गोबां बिदिनो मैगं आबादफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जेरै जों मैगं बुङोबाथ' माया उ दुब्लिनि मावनाय आबादखौ बुङोबा जों माइखौ मावनाय जायो। ओ बेबायदि बोथोर समाव आरो दैलां बोथोर समाव माने ओम फ्राय आरो इदिनो जोङो गोबां इदिनो गय गायनायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। गोबां राङाआ गय गायनानै मानसिफोरा गोबां रां आरजिनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। आरो बिदिनो जों बुङोबा बिदिनो गोबां मैगंखौ जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै ओ भिन्दि गायो जों दैलां बोथोराव बेखौ गायनानै जोङो बेजों ओ राङा आरजिनायखौबो नुनो मोननाय जायो। आरो न' न' जायो। जेरै गोबां मैगं दंबावो
लेस्रा होनगोन इखौ लेस्राखौबो जों गायो। जोंहा दैलां बोथोराव। बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानैबो जों माने दैलां बोथोराव सोलिनो हायो आरो माने। ओ जों माने दानि जुगनि बोथोरनि बुङोबा जों बोथोरनि मेगं खौ बुङोबा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बोथोरावनो जों बोथोरनि अनगायैबो बे मैगंखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेफोरखौ जों अनेक मुलि होनानै जों एखौ दोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बा नाङै समाव माने बे मुलि होनायजों माने जोङो बे बुस्थुखौ ओ फोथांनानै बा जों बे बिफांखौ खालामनानै माने फिथाइ सामथाय बिदिनो मुलि होनानै मेगं थाइगंखौ बानायनायखौ जों नुनो नो मोननाय जायो आरो। बोथोर बुङोबा बेखौनो बोथोर हिसाबै जों मैगं थाइगं जोंनि जा मैगं थाइगंखौ बेखौ जानो मोनबा मोजां जायो। बिदिनो मुलिफोर होनायखौ जों जायोबा जोंनि देहाफोरा माने इदिनो लस जायो। बा बेमार आजार बेफोरबायदिखौ जायो आरो नोंथां नों थाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो दे बोथोरनि बागै
आतसा आतसा निसय निसय। ओ बोथोरा जों आबादारि आबादारिफोरजों बहुद मोनसे ओ समायना मोनसे माबा दङ'। सोमोन्दो दङ' मोनसे गोख्रों सोमोन्दो दङ'। ओ मानोना बोथोरजों लोगोसेसो जों बुहुद बेबायदिनो माखासे खेथिफोरबो मावनाय जायो।
औ।
ओ सासे आबादारिजोल' नङा गोबां बेबायदिनो माखासे खामानिफोर मावग्रा जे रै इदिनो गोबां दङ' नोंथाङा मोनथिखायो गोबां बेबायदिनो बाहेराव मावग्रा दिनै दारिमिन बहाय ग्रा जिखुनुआनो जा बोथोरजों गासैयाबो मोनसे बिदिनो सोमोन्दो थायो। नाथाय बे बोथोर होननाया मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर आघुन आसार बिदिबा जिखुनु माबा। बयनिख्रुइ साबसिन सोमोन्दो दं होनोब्ला आबादारिफोरजों दङ आरो। आरो बोरै दं होनोब्ला। बिथांमोना ओ दि बोथोरखौ नायनानैसो दिनै आबाद गायो। नआ होमबा नोंथां ओ दिनै। दैज्लां बोथोर जाबाय नोंथाङा सिगाङावनो बुंखाबाय दैज्लां बोथोराव दिनै जों माइ गायगोन लोगोसे गोबां। बिदिनो दैज्लां बोथोराव गोरान खेथिबो मावनाय जायो जेरै भिन्दिफोर बेफोरखौबो जों दैज्लां बोथोराव
मसलि माने फ्रायानो गायनाय जायो, लोगोसे जों मे सें बोथोरावबो जों गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरबो जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा कबिफोर नुगोन गोबां बेबायदिनो नाथायब्ला बेराफारसे आबादारिफ्रा मा खालामो माने दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर नाया गायनायखौ बिसोरो स्टार्ट खालामग्रोयो आरो दानि जुगाव गोबां बिदिनो आवगा आवगायबोबाय नालाय। बुहुमफ्रा लोगोसे आरो गोबां बेबायदिनो
बोथोर लोगोसे गोबां बेबायदिनो मोननैसो मोननैसल' नङा गोबां बाथ्राफोरबो दं दङ जेरै माने। बार बारनाय मा बारनाय बे गोबां बिदिनो बोथोरजों लोगोसे बियो बारलाङो। लोगोसे बो थोर होनना बुङोबाथ' जों दिनै जोंनि बोथोरफ्रा माने बुहुद बेबायदिनो। ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जेब्ला जों गोदो उन्दै उन्दैमोन। बे समाव जोंनि बोथोरफ्रा मा जायोमोन, ओ बहुद बेबायदिनो। सोलायबाय थायोमोन रक बाददि मैया रखमै। दिनै जोङो जोंनि बोथोरफोरखौ नुनो मोनो माने ओ मालाबा नांगौ बाय दि अखा हाया, नांगौ बायदि बिदिनो बार बारा नङा होमबा नोंथां? दिनै माखासे बेबायदि बोथोरफ्रा जोंनि बे दै, बार, गुबुंले जानायनि जाहोनाव जादों नामा आं बेखौ सानो आरो। ओंखायनो
बेबायदि अखा दैफ्रा बेबायदिनो खम जालांनो हमदों आरो सान्दुंफ्रा बेदिनो गोसो जालांनो हमदों नामा आं बेखौ सानदों। निस्सय आं सानो। मोनसे आं खोथाखौ सानबावो जोंनि बे दंफां- लाइफां दानायनायनि सायावबो सोनारदों नामा जोंनि बो थोरा सोलायनाया दिनै बोथोरा बहुद सोलायबाय दिनै सिगांनि ओ जुगाव जिफोरबायदि जों बिदिनो बार बारनायखौ नुबोबाय।
दानि जुगाव जों बेबायदि बार बारनाय खौ जों नुनो मोनला आरो बारहुंखाजों जेखौ बुङो बारदै सिख्ला बार नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि गोबां जों नुनो मोनोमोन गोदो फ्रायानो माने मसलि गावनि बोथोराव बे बारफ्रा बारबोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बुहुद खम बिदि नुसै आरो।
औ औ
औ ओमफ्राय आरो मोनसे बिराद। ओ सल'बाथायावबो जोङो मोनसे बिराद। फरायनो मोनोमोन सैमा सियालनि हाबा अखा हानाय बेबायदि जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां, जों दाना बेफोरखौबो जों बहुद। खम नुनो मोनसै मोनसै जानो हागौ बे जोंनि गोरोन्थिनि सायावनो जादों नामा आं बेखौनो सानदों आरो। र' नायनो थाङोब्ला दिनै बुहुमाव बिदिनो बहुद बिदिनो जौगाबोबाय लोगोसे जौगाबोनानै गोबां बेबायदिनो जायगाफोरा दिनै मि थिंगानि थाखाय माने मिथिंगाखौ स संहार खालामदों लोगोसे माने मिथिंगाखौ बिदिनो फोजोबस्रांदों जानो हागौ बेफोरनि थाखाय बोथोरखौ सोलायबोदों।
औ औ
ओंखायनो जों बोथोरफोरखौ जों मोजाङै सि सिगांनि बायदि जों लाखिफिननोबा जों गावनो गाव मोनसे थांखि लानांगोन नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा जेरै होनलांदों थारखौनो होनलांदों आं फंनैसो फोरमायनि नोंथांनिसिम ओं ओ जों गिबियावनो जों बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबा जों गिबियावनो दंफां दाननायखौ बन्द खामथनांगोन बा जों फां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो गोबां जायगायाव बिदिनो दंफां दाननायफोर नुयो बा गिदिर गिदिर गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोनाय बा थाबोनाय दंफां लाइफांखौ जों दानफायनानै ओ बिदिनो न' बां लुनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बिदिनो न' दंफां लाइफांनि अनगायैबो जोङो बेलेग हिसाबै जों न'खौ लुना लायोबा मोजां जायो बेफोरखौ बेफोरनि थाखायनो जोङो दंफां लाइफांखौ माने दानाबा मोजां जायो आरो माने बोथोरा बोथोर हिसाबै सफैगोन होमबासो ओ जेरै बार अखा दै बिदिनो बे समाव जोंनो जा समाव जोंनो आबाद मावनांगौ गुबुन समाव जों दै नांगौ जायो बे समाव बे दैखौ जों मोननो हागोन। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ बुङोबा जोङो जों दंफां लाइफांखौ दाननायखौ माने बन्द' खामथारनांगोन आरो ओ बिदिनो अखा हानायफोर ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो नांगौ समाव फैनांगौ समाव फैनांगौबो गौआ फैया बिदि जायो आरो नोंथां ओ बुङोबा जोङो दंफां लाइफां औ जों दंफां लाइफां गायनायनि सायाव जोङो माने राहा लामा लानांगौ आरो नोंथां जों माने बिदिनो दंफां ओ जायगा नायै जायगा जों दंफां लाइफांखौ गायनांगौ गोबांनो दंफां लाइफां गायोबा जोङो गोबां इदिनो जोंनि ओ थिंगायारि बिदिनो जों बार अखा दै बेफोरखौ मोजाङै जों माने गोजोन माने साफा मोनगोन बार अखा बिदिनो जोङो गोबां दाथ' पलिउसन माने जोङो बिदिनो मेचिन माबा बायदि रोखोमनि इदिनो गिदिर गिदिर बुस थु गायनानै जों उखुन्दै बा दै लेथ्रा बोहैबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जोंनो बिनि गेजेराव जों मिथिंगाखौ नांदेरगौ बेफोर आरो बेफोर मेसिनफोर औ मेसिन फोरनि बे पलिउसननि थाखायनो गोबां रोखोमनि जिब जुनार जों गोमालां लांनायखौ नुनो मोननाय जायो बा जोंनि देहा औ जोंनि देहा सोलेर बायदिनो सिंनि देहाफोरखौ जों गारजि जानायखौ नुनो मोनो जेनेबा बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बिदिनो जों गोबां रोखोम जोंनि जिब जुनारखौ जों गोमालांनाय नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गोदोहाय गोबां सखा बा इदिनो दाउ मोजां मोजां दाउफोरखौ जों समायना समायना दाउफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन।
औ अब्ला नोंथां हेल' नोंथां खोनादों ना? अब्ला नोंथांनि जुदि माबाखौ खोनानानै बहुद बिदिनो गोजोननाय मोन्दों बुंनायखौ खोनानानै आरो नों थारैनो नोंथाङा गोबां बेबायदिनो बाथ्राखौ बुंलांबाय हामबायसै बिनि थाखाय बिदिनो साबायखर बाव नंगौ उनावहाय जों बिदिनो रायलायबाय थानो मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांजों